खोनादों ना नोंथाङा औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना
औ फ्रियैनो दङ
औ नोंथांजों होमबा मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो हागोन दे
औ ओ जोंना होनबा टपिकआ जादों माने जोंना उम बर'फोरनि बर'फोरनि माने ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय माने गय फाथैनि सोमोन्दै गय फाथैनि सोमोन्दै आरोना गय फाथैखौ जोङो मा मायाव बाहायो औ मा मायाव आरो गय फाथैखौ जोङो माबायदि गायनानै जोङो ओ फिथाइ मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ ओं गय फाथै होननानै बुङोबाथ' जोंहा बर' समाजाव बे गय फाथैखौबो जोंहा गोबां खामानियाव नांगौ जायो आरो
औ
जिहेथु जोङो गय फाथै नङाब्लानो ओ माखासे फुजाफोरा जाया होननानैबो जोङो बुंनो हायो जेरै गय फाथै जोंहा जिखुनु जाया फुजा बायदिसिना होयोब्लाथाय गय जरा फाथै जरा बेफोरबायदि होनाय जायो आरो उमफ्राय उम बिदि फुजाफोरनि अनगायैबो जोंहा माने हाबा हुखायानो जा बा माबा मोनसे ओं खामानि बा गोथार खामानि बेफोरबायदि खामानिफ्राव जोंहा बै गय फाथैखौ गोबां खामानियाव होनाय जायो आरो जेरै
लांदां
हमनानै ला ओ गुबुन सासे हिनजावसाखौ नायनो थांबाय अब्ला बै समावबो गय फथै होलायलायनानै मा होनो बेखौ बिथांमोननि न नखराव खुलुमनानै माने खुलुमलायनाय बिदिफोरखौ नुनो मोनो आरो बिलोगो खानायनि बेलायावबो ओ बिदि गय फाथै होनानै सिगाङावनो फुजा होग्रोबाय फुजा होंखांनायनि उनावहाय सानैनि माने बिलोगो खानाय समावहाय बिदि माल माने मा होनो बिखौ हमनानै ला हिनजाव फोरनिबा ओ गानग्रा जोमग्रा बिदि सो सोलाय लायनाय बिफोरबायदि जायोना बेफोर बायदियावबो माने गय फाथैखौ माने बिथांनि थोरसियावबो आरो बै सासेनि थोर थोरसियावबो बिदि होनानै ओ माने फिदिङो आरो बिदि ओमफ्राय बेफोरावबो माने गय था फाथैखौ नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाबा बा सारादु जिखुनु जाया मागो काति गासि दा जिखुनु जाया फुजाफ्रावनो माने जोंहा गय फाथैनि बाहायनाया दं आरो ओ जोंहा गय फाथैखौ बाहायथारो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा दंबावो मा होनो बेखौ माखासे ओ सारादुफ्रावबो जोंहा गय फाथैनि बाहायनाय बेफोरथ' गोबां दङ। आरो मायनाव लायनाय बायदिसिना बेफोरावबो गय फाथैनि बाहायनाय नुनो मोनो आरो जेरै -
हमनानै ला नोङो जोङो माइ गायजेननाय सम बा आग लाजेनाय सम बेफोरबायदि समावबो जोंहा गय फााथै लानानै दुब्लियाव फुजा होनाय बेखौ नुनो मोनो आरो। जोङो जाय दुब्लियाव गायजेनगोन बे दु ब्लिनि आलियावहाय एसे लिरस्रोना लानानै बेयाव गय जरा फाथै जरा बिदि होनानै खुलुमग्रोयो आरो ओमफ्राय खुलुमनानै माने जोंनि आबादा जेनेबा मोजाङै मोजां जाथों बेफोरबायदि बोर बियो आरो माइ आइ माइनावनाव। ओमफ्रायो बिनि उनावहाय ओ जेब्ला जोङो माइ खााथि गासा समावबो जोंहा बै दुब्लि बारियाव फुजा होनाय जायो। बे बेबायदि समावबो गय फाथैखौ जोंहा नांगौ जायो आरो मा होनो बेखौ बैसागोफोरावबोथ' जोंहा नांगौ जायो एक थारिकआवथ' जोंहा ओ बिदिनो गामिनि थानसालिफ्राव फुजा होनाय जायो नालाय बिदियावबो थ' जोंहा गय फाथैखौ नांगौ जायो आरो संक्रान्ति खालिबो जोंहा मोसौ बैसागु जिहेथु बे मोसौ बैसागु खालिबो जोंहा गलियाव फुजा होनाय जायो आरो बेफोरावबो गय फाथैखौ नांगौ जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हमनानै ला जि खुनु फुजा फाथालफोराव गय-फाथै नङाब्ला जायानो होननानै बुंजायो आरो। जोंहा माने गय फाथैखौ नांखारथारगौ। दा बेनि अनगायैबो जोंहा गय फा गय फाथैखौ माने जानाय खामानियावबो बाहायनायखौ नुयो जायोबो आरो जेनबा। ओ जोंनि गोदोनि मानसिफोर दङ ना आबै आबौमोन बिथांमोनाथ' सोरबा सोरबा माने गय जायाबा थानोनो हाया आरो।
उम गय जाखाथारो आरो ओंखाम जाखांबानो गय नांगौ। साहा लोंखांबानो गयनांगौ बेफोरबायदि। ओ खुगा गोजा जालायनाय बिदि गय फाथै सुनै होलायनानै जा ज्रोम जानाय। बिदिखौ नुयो आरो दाबो नुयो जोङो। जोंनिबो माखासे लोगोफोर दं आरो माने बिथांमोना। ओ क्लासाव थांबाबो मालाबा लामायावनो ओंखाम जाखांनानै थांबा। गय बायना जालांनाय बिदि नुबाय थायो आरो। गोबां माने मोजां मोनो खायसे गय जानो खिन्थु बांद्राय जानाया देहानि थाखाय मोजां नङा होननानै आं सानो आरो। ओमफ्रायो खिनथु गयखौथ' आथिखालाव जोंहा फाननानैबो गोबां रां खामायनोबो हानाय जाबाय आ थिखालावथ' बयनिबो न'खराव न'खर न'खर गय बागान बिदि गोबां गायो मानसिफ्रा। ओ गोबां लाख रां खामायनाय बेफोरबायदिबो नुनो मोनो गय बागाननि गेजेरजों। ओमफ्राय गय फाथै फाथैफोराबो माने सिजोन लायै सिजोन बुहुत दाम जायो आरो। जोंहा जेनेबा। बै मा होनगोन बेखौ बैसागोनि एसे सिगाङाव जिहेतु बेै खरान बोथोर जायोना बेबायदिबा। फाथैफोरा रानजोबो ना। मोननानै सिरिजोबो बेफोरबायदि समफ्राव माने फाथैखौ, बांसिन दाम मोननाय नुनो मोनो बिस थाखा थ्रिस थाखा। सल्लिस, थाखा गाहाम जायो आरो मुथासेयावनो।
उम
दा बिदिनो गय फाथैखौ फाननानैबो जोंहा मा होनो रां खामायनो हायो आरो ओ फानग्राफ्रा दखानफ्रावबो जिरायनानै बिदि फानो गय फाथैफोरखौ खावनानै होमब्ला गय थाइसेयावनो जुदि, ओ खावसेयावनो थाइबा मोनोब्ला गय थाइसेयाव माने दस थाखा रां माने जिरां बेफोरबायदि मोननाय जाहैयो आरो जोंना ओमफ्राय आरो गयखौथ' बिनि अनगायैबो आथिखालाव मा होनो बिखौ माखासे, जाग्रा पेकेटनि जाग्रा मेथाइफोर मा होनो? मेथाइथ' नङा सरि जाग्राफोर मोनोना मा होनो बेखौ सिप्स सिगनेसार माबा माबि होनलाय लायो आं बारा मिथिया ओमफ्राय बेफोरखौ मोनो ओमफ्राय गय सफारि बायदिसिना बिदिबो थायो बिफोरखौबो गोबां मानसिफोरखौ जानाय बिदि नुनो मोनो आरो दा बेफोरबो माने रां खामायनायनि मानसिफ्रा माने गयजोंनो गोबां रां खामायनो हाबाय। फिसा गय थाइसे गयजोंनो गोबां रां खामायनो हायो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। दा नोंथाङाबो एसे बुंदो दे बिनि सोमोन्दै गय फाथैनि सोमोन्दै
अ औ जागोन नोंथां जोंना गय फाथै ओ गयखौ गयखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो बिफांनिफ्राय हानग्रो नांगौ जायो आरो ना। गय बिफां गायनो थाखाय जोंहा गय जावैनायखौ जोङो जावायग्रोनांगौ जायो आरो ना बिफांनिफ्राय जेब्ला गोमोन गोमोन फिथाइफोरखौ हानो हानखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय जावैनो थाखाय जोङो बस्थायाव सोनानै दोननाय जायो आरो ना मुसिहोग्रोनांगौ। जेरै जोङो बेखौहाय औ आरो मुसि होखांनायनि उनावहाय जोङो बेफोरखौ गायनो हायो आरो ना। जोंहा जेरावहाय गयखौ जावैगोन माने बेवहाय जोङो जावग्लिनांगौ जायो आरोना। जावग्लिनानै हाखौ गुरै खालामनानै लानांगौ जायो। बेनि उनावहाय माने बिदिनो आलु गायनो नागिरनाय बायदि जोंहा नांगोलजोंहाय बोनांगौ जायो आरो ना। गोथौ हाखर गोनां खौ माने नाफोर बोनानै जोङो बिदिनो एक फुट एक फुटसो गोजानसिमहालागै जोङो लाइन लाइनै दोनलांनांगौ जायो आरोना दोनलां खांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ हाखौ हाखौ होसिननांगौ जायो आरो। हा होसिनखांनानै जोङो बेवहाय जिगाबफोरबो होनो हायो जि गाब जोङो होनांगौ जायो माने गरम खालामनांगौ जायो आरोना थाब रज'नायनि थाखाय। औ जिगाब होनसिन नांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो गय फुलिफोरखौ जोङो बिदिनो सय मास बोसोरसे बोसोरसे सय मास आद मास बेफोरबायदि जाखांनायनि उनावहाय जोङो गयफोरखौ गाजा हरनायखौ नुयो आरो
ओं
गाजा हरनायखौ नुयो बेनिफ्राय जोङो गयफोरखौ जोङो गाजा हरखांनायनि उनावहाय बिदिनो ओ जानजि बिदि जायोब्ला जोङो गयफोरखौ माने गायस्लायो आरोना। जेरावहाय गय बारि बानायगोन बेफोराव माने गायहैयो गायस्लायो आरो
उ।
औ बिदिफ्राय माने दा जोंहा बिदिनो गायज्लायनो थाखाय जोंहा माने बेनिफ्राय जावखुनानै लांग्रोनाय जायो। जावखुनानै लांनो थाखाय जोंहा माने खनथा एबा सिखाजोंबो जोङो जावखनो हायो ओ माने हा हाखौ लांफानांगौ जायो आरो ना जेराव गय खुलिखौ जोङो जावखुनानै बिनि हाखौ लांफानांगौ जायो आरो
औ।
जेरावहाय जोङो गय बारि बानायगोन बेवहाय ग्रोब होनानै जोङो गयखौ गायहैनांगौ जायो आरो गयखौ जोङो गोबां मोजाङै दोसोनांगौ जायो आरो ना गोरायानो। नङाब्ला माने दैफोर हाबोब्ला माने गया थांनायनि चान्स थाया थैयो। बेनिफ्राय माने ओ जोंहा गयखौ फिथाइ मोननो थाखाय माने ओ बिदिनो सय बोसोर साथ बोसोर बिदि नेनांगौ जायो आरोना। मोनखांनायनि उनावहाय माने गयफ्रा फिथाइ मोनो आरो ना फिथाइ मोनो। जोङो गयनि फिथाइ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो फाथैफोरखौबो जोङो गयनि ओ जोङो गयनि बिफां गुदियावनो जोङो गायफानानै होनो हायो आरोना ओ जेराव जों हासार होनानै ओ एबा गुबुननिफ्राय हा लाबोनांगौ जायो। पाथै गायनो थाखाय आरो हासार हासार होनानै जोङो दै होबाय थानांगौ जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो ओ पाथैया मान लानो हमो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां फैसाबो मोननो हायो ओ जेरै जोङो गय बिफां गायनाय गय फिथाइनियावबो जोङो फैसा मोननो हाबाय फाथैनायावबो जोङो फैसा मोनबाय मस्लाफोरखौबो जों गायफानानै होनो हायो आरो मस्ला बिफां फोरखौ औ बिफांफोरखौ गोबां फैसा मोननो हायो बेफोरबायदियावनो जोङो गायनानै औ आरो बेनि उनावहाय जोंङो ओ गोबां बिदिनो गय फाननानैबो जोंङो फैसा मोननो हायो आरो ओ जेरै होन्नानै बुङोब्ला जोङो गय फिफां ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गय फिथाइफोरखौ जोङो गोबां दाम मोनसै आरो जेरै सेरसेयावनो माने पन्सास थाखा साथि थाखा बेफोरबायदि जों मोनसै आरो
औ।
औ बेफोरखौ माने गोरलैयाव फाननानै जोङो बिदि मोनो आरो नाथाय जोङो गय बोराइ फाननानै जोङो गोबां फैसा मोनसिननो हायो आरो जेरै जोङो गय बोराइ फाननाय ओ जोङो फबनानै माने फबनानै एबा दैयाव सोमनानैबो जोङो फाननो हायो आरो ना जेराव जोङो गय बोराइ फानोब्ला जोंङो गोबां फैसा मोनसिननो हायो आरो जेराव जोङो थाइसे थाइसे गयावनो जोङो दस थाखाखौ जोङो मोननो हायो। जेरै जोङो थाइसे गयखौ जोङो सिंखावनानै फानोब्ला जोङो खावसे खावसे ओ मोनसेयावनो थायबा थायबा जोङो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्रायबो जोङो ओ गयखौ जो गय फुलिखौबो फाननो हायो आरोना जावैनानै जों ग गयखौ जोङो फुलि बानायनानैबो जोङो फाननो हायो। नाथाय जोङो दानि जुगाव जों गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना गोदोनि समावह जोंङो बेफोरबायदि माने गिदिर गिदिर गयखौलाय जोङो गय फाथैखौलाय जोङो जायोमोन आर ना ओ नााथाय‌ दानि बायदि गिदिर गिदिर माने बे बेबायदि गयनि बारि बागान गिदिर गिदिर बानायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना
औ औ
औ आरो जोङो दानि जुगाव जोङो गोबां गिदिर गिदिर गय बारि बानायसै माने आरो फैसाबो मोनो नालाय गय गायनानै औ आरो जोङो गयनि बेलायावहाय जोङो गोबां ओ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो फाननानै जोङो मोननो हायो। फैसा मोननो हायो जेरै जोङो गयजों बानायनाय जेरै गुटखा ओ सिकर केपि सिगनेसार केपि गल बेफोरबायदिखौ जोङो गयनि बेलाजोंनो मोननो हायो ना जेरावहाय खेमिकेल मिक सोनानै बानायनाय माने बेफोरो गाज्रि बुस्थु बेफोरखौ जोङो बानायनाय जों नुनो मोनो आरो ओम जोंहा गयनि बाहायनाया जोंहा बर'फोरनि बेलायावहाय जोंहा गोबां दङ जेरै होनोब्ला जोङो हाबा जानाय हाबा जानायफोराव जोंहा गय गय फाथैबो जोंहा गोबां नांगौ जायो आरोना गय फाथै गैयाब्लानो माने बर'फोरनि माने हाबाया जाखाया आरो ना हाबाया जाया बेनिफ्राय जोङो बिदिनो ओ गोदोनि समावहाय हाबानि खबर होनाय जेरै जोङो हाबानि हाबा जानो थाखाय लिंहैनाय खबर होनाय बेफोरबायदियाव जोङो गय फाथै होनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि माने फुजा होनाय बायदि बायदि गासिबोआवनो माने जोंनो गय फाथैखौ नांगौ जायो आरो। ना गय फाथैनि बे गेजेरजोंसो जोंङो गोबां जोंङो आलासि सिबिनायनिफ्राय लानानै गय फाथै ओ जोंङो आलासि सिबिनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना बर' हारिफ्रावहाय। औव अ बिदिनो गयआ गयनि जानायनिफ्राय माने गय जानायनि थाखाय माने गाज्रिबो आरो मोजांबो आरो ना जाय जि दो अभार जायोब्ला माने